खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां
अ जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि जि औवानि बाहायनाय बेनि सायाव एसे सावरायदोनि नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोनना जिहेथु जोंनियाव बर'फोरा मा मा खामानियाव औवाखौ बाहायनाय जायो बेनि
ओ जागोन नोंथां बर'फोरा बे फोरबायदिनो औवानि बाहायनाया ओरैबायदि आरोना जेरै गोदोनि स मखौ नायोब्ला बै ओनसोलाव नायोब्ला जोंनि जोंनि ओनसोलावबो नायोब्ला आरोना गोदोनि ओनसोलखौ बुंनो थांनोसै आङो बेफोरबायदिनो जेखाइ खबाइ सनद्रि संग्राइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खालामनायखौ नुनो थाङोमोन आरोना जेरै संग्राइ हेबनो थाखाय जोङो सिगां औवाखौ दानना लायग्रोयो आरोना औवा गोराखौ दाननानै लाबोखांनायनि उनावहाय बेखौहाय थिग बेफोरबायदिनो ओ जखा लानानै बेखौ दानखावनानै हास खांनायनि उनाव बिदिनो फिसा फिसा सैनानै बेखौ हेबनाय जायोमोन आरोना आबै आबौमोना थिग बेफोरबायदिनो हेबना लाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो संग्राय हेबनो थाखाय बेथ गुदुं गैयै जायो आरोना ग्रोब ग्रोब माने बेखौहाय माइरं जवनो थाखाय बाहायनाय जायो माइ माइ जावनो थाखाय बाहायनाय जायो दालि जावनो थाखाय बाहायनाय जायो सबायाइ जावनो थाखाय बाहायनाय जायो गोबां बेफोरबादि
औ
रेजें बुस्थु जावजाग्रा गोरान बुस्थु जावनायाव बाहायनाय जायो आरोना आरो सानद्रिखौ बुंनो थाङोब्ला बे फोरबायदिनो माइ सालिनाय बेफोरबायदिनो एंखुर सालिनाय बेफोरबायदि गोबां खौ माइ सालिनायाव बाहायनाय जायो आरोना माइरंफोर सालिनायावहाय आरो बेजों लोगोसे दालि सालिनाय सबाय सालिनाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो बेजों लोगो जों बुंनो हाबावोदि जोङो औवाखौ गोबां रोखोमाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनोदि जेरै लेखा बायदिसिना बानायनायावबो बुंनो हायो बेजों लोगोसे ओ बिदिनो बेरा बायदिसिना दुमनायाव बाहायनो हायो जेरै जोङो ओ औवा औबेबा बेरा दुनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय औवाखौेहाय जखा लानानै दानना लाबो गोरो आरो आरो जाय हायाव गायगोन जाय हायावहाय माने दुंगोन बेखौहाय लाबोखांनायनि उनाव जाहाथे आबाद मावदोंब्ला बे आबादाव जुनार जेबो नस्था खालामनो हायि बायदि बेखौहाय लाबोखां नानैहाय बेखौ प्रटेकसन हिसाबै बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोन आरोना बेफोरबायदि दानना लाबोनानै खुन्थिया दोनानैहाय औवा हेबनायखौ औवा हेबो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो खायो आरोना गुनाफोरनि गेजेरजों दुरांफोरनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायाददि खाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि बानायनायनि जाउनावहाय थिग बेफोरबायदिनो ओ जुनारफोरनि फ्राय बे आबादखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो औवा खौहाय जेरै न'फोरखौ दुमनो थाखाय न'फोर बानायनायावहाय गोदोनि समावहायथ औवाजोंनो गासैखौबो बानायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां औवा होनबा बेफोरबायदि बिदिनो न' लुनायावहाय उखुमावबो होन थिं खाथाबनायावबो होन गासैबो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन इन्जुर दुमनायावनो औवाखौ बायनाय जायोमोन खुन्थियानो खुन्थिया खालामाबानो होन औवाखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसे जे ओ न'खौ रैखाथि खालामनो थाखाय एबा जुनारफ्रा जेबो जेबो हेंथा खालामनो हायिनि खालामनो हायि बायदि जेरै अबेबा बेखौहाय बेरा दुंनाय जायो आरोना जेरै औवाखौ बेरा दुम खांनायनि उनावहाय थिग बेफोरबायदिनो औवाखौ सिगां बुखावना लाग्रोयो आरो बेफोरबायदिनो सिंखावना लाखांनायनि उनावहाय थिग बेफोरबायदि खालामनायखौ नुयोदि जाहाथे बे जुनार फोरा फैनानै जेबो खालामनो हायि बादि बिराद अवाल दुमना होनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे फारसे जों बुंनो हाबावोदियो जेरै न' बायदिसिना लुनायावबो होन बिल्डिं बायदिसिना लुयोब्ला जोङो औवाखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै मानसिफोरा बे औवाखौ दुमनानै माने बे बायदि खानानैहाय गोजौ फारसे गाखोलांनानैहाय प्लास्टार आरि होनाय इथा जाबनाय बेफोरबायदिनो घालायनाय बेफोरबायदियाव खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेजों लोगोसे औवाखौहाय जोङो दालां बायदिसिना बानायनायावबो नुनो मोनोदि दालांखौ जोङो बेफोरबायदि औवाखौ सिगां हेबनानै दारि बेराखौ जेरै हेबो बेफोरदि हेबनानैहाय जोङो मा जखा लानानै बे दालां आवहाय एबा दंग'आव थानाय जायगायावहाय जाम्फै थानाय जायगायाव बेखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जाहाथे थांलाय फैलायनि राहाखौ जों बे दालांनि गेजेरजोंहाय खालामनो हानाय बायदि आरो गुबुन बेलायाव जोंङो बुंनो हाबावो बेदि जेरैहाय नावफोर बानायनायावबो होन दंफांजों लोगोसे औवाखौथ' नांखागौ नङा होमबा औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बैथा हिसाबै बेखौ जावनो थाखाय मोनसे जे औवा गोलाउ बाहायनाय जायो नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं जोङो बुंनो हाबावोदि औवाखौहाय बेफोरबायदिनो बैसांजों लोगोसे जेरै दै दोनग्रा बायदिसिना खालामनो हायोदि गामि ओनसोलावथ' दै दोनो थाखाय गोजौआवहाय जाहाथे जुनारफ्रा फैनानै लोंफैनो हायै बायदि जेबो लेथेरा खालामनो हायि बायदि जेरै औवाखौ बैसां बायदि खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि गोबां खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो औवाखौ जोंङो बुंनो हाबावोदि बेफोरबायदिनो ओ मैगं मावनो थाखाय एबा जोगोनार एबा खुमब्रा लावफोर थाइबेंफोर मावनो थाखाय बेखौहाय मोनसे मोनसे मा होननांगौ बेखौहाय ओ
बैसां
बायदि बानायनानैहाय बानायनाय जायो आरोना जाहाथे बियो मानलानानैहाय ओ गोजौ फारसे थांनानैहाय बियो मा फिथाइखौ थायनो हानाय बायदि मानो होनोब्ला बिसोरो मा गाहायाव थायोब्ला माने बियो हाजोंनो माने एम्फौफोरा जाफायनानै गाज्रि जायो आरोना थिग बेबायदिनो गोजौआवहाय सालाम लुनानैहाय बेखौहाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागै होनबावनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां एसे जेनेबा जोंनाथ' गोदो आबाद मावनायावबो औवानि गोबां बायनाय नुनो मोनोमोन जेनेबा गोदोथ' जोंना बर'फोरा मोसौजोंनो हालौएवोमोन नङा होमबा बे औ मोसौजों हालौवनाय समाव जेनेबा मोसौखौ जोङो होनो थाखाय लावथिनि गोनांथि जायोमोन बे लावथिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जेब्ला मोसौजों हालेएवनानै जेब्ला हाया मोनो अब्ला बे मै होनो थाखाय जोंनो मैनि गोनांथि जायो बे मैखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो। औ दांगुर बेखौबोथ' जोङो औवाजोंनो बानायो आरो जुंगालाबोथ' जोंना औवाजोंनो जायो। बेबायदिनो आरो बुंनो थांबावोब्ला नोंथां ना हमनाय ना हमनायावबो जोंना औवानि बाहायथि दङ। जेनेबा जोङो जेरै जेखाइ खबाइ नङा होमबा? जेखाइ खबायखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो सेन आरो ना हमनायाव दंबावो जोंहा खखा बेफोरो गासिबो माने औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जि जि दानाय बेयावबो औवानि गोबां बाहायथि दङ जेरै- गनसा गनसिखौनो साननानै नाय गनसा गनसि नांगौ आरो गरखा जोङो गरखा गायो नङा होमबा बे गरखायावबो जोङो औवानि बाहायथिखौ नुनो मोनो। आरो औ बालेब होननाय दङ बेबो औवानिनो जायो। बेफोर माने जि दानायाव बुंनो थाङो ब्ला औवाया जोंनि थांना थानायाव जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमखौनो बुंजायो आरोना जोंनि जिहेथु ओ उन्दैयावनो जेनेबा गथ' जोनोम जानायावनो गोदोनि दिनखौ होनबाय आङो गोदो जेनेबा जोंहा डाक्टर बिदिनो मेडिकेलफोराव बा हस्पितालफोराव लाना थांनाय जोंनाव बिदि नुनो थाङामोन जिहेतु न'आवनो गथ'फोर जोनोम होनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ।
औ बै समाव गथ'नि जिहेथु नार रि हानाय बे नारि हानायखौबो जोङो थेवोलजोंनो बे औवानिफ्रायनो जिरनानै थेवोलजोंनो जोङो नारि हानायखौ नुनो थाङोमोन। आरो बेनि उनाव जेनेबा थैनाय समावबो जोङो गोथै खौ बे गोथै हाखरसिम लांनो थाखाय बा गारहैनो थाखाय जोङो बर' समाजाव औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
औ औवानि बाथि बानायनानै औवाजोंनो बाननानै लानानै थाङो। गोथैखौ बिदिनो गोबां बिथिङावनो औवाया जोंजों लोगोआव थाफायो आरो जेनेबा संनाय खावनायनि बेलायाव ओंखाम संग्रायावनो सिं न'आवनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बाहायो जेनेबा ओंख्रि मैगं सानो थाखाय जोङो सागंनि बाहायथि गंआबो जोंना औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। ओंखाम एरखावनो थाखाय जोङो खादौ बाहायो नङा होमबा? बे खादौखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां दङ आरो नोंथां बुंनानै फोजोबनो हाया।
औ।
उम। आरो जोङो ओंख्रि जानो थाखाय बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि अनला जों मेवाइ नङा होमबा बे मेवायाबो थ' औ मेवायाबो जोंना औवानिनो मोनसे नङा होमबा औवायानो बेखौबो मेवायखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना हारिमुनि बिथिङावबो नायनो थाङोब्ला जों औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनि हारिमुनि जिथु मोनसे दामजु ओ सिफुं सिफुंखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो आरो बे बै बैसागु रंजानाय समाव जोङो जि मोनसे गरखा बा थरखा होननानै बुङोना बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो आरो मोनसे जोंनि बर'नि दामजु दंबावो जि गंगोना गंगोनाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो जेबादि दा औ जि आइ टेकबो मोननो हाबाय नङा होमबा
नोंगौ
औ बिदिनो गोबां दं आरो नङा होमबा जोंनि औवानि बाहायनाया आरो गोदोनि समाव जेनेबा उन्दुनो फोरबो जेनेबा बिदिनो फालें
औ
थ' गैयामोन नालाय बेयाव जोङो औवानिनो फालें बानायनाय बिदिनो जेनलाब हेबनानै बिदि नुनो थाङो आरो माइ दोननो थाखायबो गोदोनि समाव दुलि बानायनायखौबो जोङो नुनो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ औ बे दुलिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो माथो बुंबावनो नोंथां जोंना समाबो फैबाय नङा होमबा औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना नोंथां
जागोन दे नोंथां
औ औ दे होमबा।